हेल' औ नों खोनादों बिदिब्ला जोङो दायो बैसागु ओ फोरबोनिा सायावहाय सावरायसै नामा बैसागु
अ फोरबो माने जोङो बिखा राय्लायनो बा बैसागोखौ माबायदि रंजायो माबायदि गानो आरो दामनाय देनाय
जागोन नोंथां जागोन औ बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेननो हागोन नामा बैस
अ' अ' आं आं एसे फोरमायना होनि जोंनि ओनसोल ओनसोलाव बा गामि गफायाव जोंनि खाथि खालाव माबायदि ओम फालियो उम बिनि सायाव एसे फोरमायनानै अ' नोंथाङाबोथ' मिथिखायो नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंनि बे बैसागो गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि जुगनिफ्रायनो सोरथ सोलिबोबाय दं बे।
औ नोंथां औ मोनथिगौ।
गोदो गोदायनिफ्राय आथिखालसिमबो बे सोलिबाय दं आरो बे बर' हारि जे जेब्लासिम थागोन बे अब्लासिना बैसागोआबो जोंनि गेजेराव थागोन।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो बैसागोथ' जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों जों बैसागखो जोंनियाव गोदो गोदायथ' जों बैसागो गिबि बैसागो जाबाथाय जोङोथ' रंजानाय होनना जों मिथि थायो औ बायदिसिना ओ दख'ना गाननानै आर'नाइ लानानै गामसा गाननानै जोङो रंजानाय रंजानाय इयो रंजानाय नुयो जों। आरो बैसागोआथ' ओ गोदो जों खोनानाय मोननाय बायदि बैसागोखो जोंनि बर'फोरा माहासेगां फालियोमोन। बिदिनो रंजायै बाजायोमोन माहासे गाहाम फायै फायै फै बे ओ आथिखालाव माने खम जाबोबाय आर' ओ स्नि स्नि स्नि स्नि सानल' फालिनायखो जों नुयो बे बैसागोखो। आरो जोङो ओ गिबियावनो जों जेब्ला बैसागो जागोन जोंनि बैसागो बोथोराव जोङो गिबियावनो जों ओ मोसौ बैसागो होनो जों गिबि बैसागो खालि मोसौखो जों थुखैयो लुबैहैयो
नोंगौ नोंथां नंगौ।
बिजों मोसौखौ फुजा खालामो जोङो ओ बिनि उनाव जोंनि गसाइ बैसागो एबा मानसि जि बैसागो जायो जोङो गसाखौ खुलुमो न'आव बा आलारि बाथि सावो लोगोसे जोङो गोदोरखो मान बावो जोङो। गेदेर न'नि बिमा बिफा लोगोसे गिदिर बिमाया आमाय आबै आबौ उम। दादै मादैमोनखो जों खुलुमो जों आरो जों मानबो होयो मान बावो। बेफोरबायदिनो मान बावनानै बिदिनो जोङो बैसागोखो जागायजेनो। जोङो आरो बैसागो बिनिफ्रायानो जोङो सेंग्रा सिख्ला ज' ज'यै जोङो ओ बोराय बेन्थ' जों ज' ज'यै मागिहैनो एबा मोसाहैनो जोङो थियारि जायो आरो मोसायो जों जेरैबायदि ओ बायदिसिना गाबनि सिख्लाफोरा बायदिसियाना दख' गोमो गोजा बेबादिनो आर'नाइ लायो फास्रा लायो बिदिनो सना बायदिसिना गानो बिसोर देलायो बिसोरनो हौवाफोराबो बेनो गामसा गानो बेफोरनो गुफुर ओ बिदिनो गेन्जि गानो गेन्जि गानो सला गानो। आर'नाइखो खर'आव खायो आर'नाइखो गोदनायाव लायो बिदिनो खाम जथा सि फुं लानानै ज' ज' ओंखारलाङो आरो जों ओ बयनिबो न' न' मोसाहोयो आरो जों जेरैबायदि माइरं फैसा बेफोरखौ ला लायो जोङो।
औ नोंथां नंगौ
जोङो औ बिदिनो रंजा बाजा जों सप्तासे खालामनानै बैसागोनि जोबनायथिं ओ जोङो ज'यैनो लोगो नांनानै जों खाना जायो आरो जोङो। मोनसे जायगायाव जयैनो बे मागिना मोननाय फैसा मायाव दावखोजों ज'यैनो खाना जायो। औ ज' जाना आरो लोगोसे जोंनि बोराय- बोराय बुरैफ्राबो हारसिं हारसिं बिदिनो ज' लांनाय बिसोर मागि होयो बिसोर मोसायालासिनो बिसोर बिदिनो मागि होयो माइरं फैसा मागि होयो बिसोरो बिदिनो ज' ज'यैनो आरो। आरो बे बैसागो समाव जोबोर समायना जायो जोंनि बोथोराबो ओ गोदान बोथोरजों बैस सागोखो जोंनि बर'फोरा
नोंगौ नोंगौ
दा गोदान बोथोर हिसाबै जों फा फुजियो बेखौ। बे बैसागोखोनो जों गोदान बोथोर जागायजेननाय होनना जों सानो जोङो। बर'फोरा आरो बेखोनो जों फालिदों गोदोनोहो जों बैसागोआनो जोंनि गोदान बोथोर आरो बे समाव बिफां लाइफां गोदान बिलाइ खिलियो। हाग्रा बंग्रा गोदानै रज'यो। दाउ खौवौनि मिलौदो ओ समायना जायो दाउ ओ खौवौनि गाब नायखौ मिलौदो खोनायो जों खोनानो मोनो बे समावनो बेबायनो जों बैसागोखो ज'यै ज'यैनो गाजा गोमजायै फालिदों आरो। जोङो नाथाय एसे दा गे-गेजेर ससेयाव फायनाय जोङो ओ आथिखालाव बिदिम पोम ओ पग्राम लाखिनाय नुदों। बिदिनो गेदेर गेदेर बैसांसालिफोराव जोङो मा होनो बेखौ अ सो मेथाइ खनगिरि लिंनानै जोङो बायदिसिना अ जों खाम जथा सि फुं दामालासि जोङो मा होनो मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्टफोरखो बिगियानारि मुगानि मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्टफोर दामनानै जों बैसागो मेथाइ खननानै जों बयखौबो रंजानायखो नुयो आरो जों।
नोंगौनाम‌
बिदिनो ओ नाथाय ओ गोदो गोदाय बिदि नङामोन मोनसे ओनसोलनि सुबुंफोरा मोनसे जायगायाव ज' जानानै ओ खाम ज ' था सिफुं दामनानै खेराइ मोसानाय माबा मोसानाय दिन्थिफुङोमोन ज' ज'नो बैसागो मेथाइ थाइ खननानै खाम जथा सिफुं दानानै रोजाबनायखौ नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव बे एसे सोलायबाय बेखो नुनो मोनला आरो खेल बैसां सालियावसो जों जोंनि फायै फायै जोंनि बैसागोआ आथिखालाव बैसां सालियाव जाबाय।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ सोलायबाय गोबां सोलायबाय दिनै बैसागो रंजानाय। अ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना दा बैसागोनि बागै
ओ हागोन नोंथां ओ आङो जोंनि ओनसोलाव खुंनाय बैसागुनि बिदिन्थिखौनो लानानै होनसै ओ ओ बैसागुआ माबोरै फालियो जोंनिजों जिहेतु गोदोनिफ्रायनो आ बै आबौमोना फालिबोनाय बायदि दासिमबो जों बैसागुखौ फालिबाय थायो गामि ओनसोलावहाय। ओ गामि ओनसोल माने दाथ' बर'फ्रानो फ्राय फालियो जेरावबो। गासैयावबो ओ गिबियावनो नोंथाङा होननाय बायदिनो ओ बैसागु फोरबो फालिनाया जोङो मोसौ बैसागुनिफ्राय जागायजे जोंनिजों मोसौ बैसागु होनो फासनि बैसागुखौ गिबि खेब बैसागु ओ बैसागुनि सानसे सिगां जोङो मोसौ मैसोफोरखौ लांनानै दैयाव थुखैहैयो आरो बाव थुखैनायजों लोगोसे गोबां फिथाइ माखासे फिथाइफोर जेरै फान्ताव ओ बिदिनो लाव बायदिसिना फिथाइफोरखौ जोङो हानानै बिसिनो माला थुनानै गानहोयो आरो। गानहोनानै बिसोरखौ थुखैनानै बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बेबायदि मोनसे मेथाइ दंलायलायो। बे मेथाइखौ खननानै जोङो थुखैनाय जायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
सानसे सिगां मोसौ बैसागु जोबखांनायनि उनाव सानसेनि उनावहाय जोङो ओ गामियावहाय। मोनसे फुजा होनाय हाबाफारि लालायलायनाय जायो बे हाबाफारि हिसा बै उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो गेदेर फोराबो उन्दैफोरखौ बैसोआव उन्दैफोरखौहाय बोर होनाय बेबायदि हाबाफारि बेबायदि हाबाफारि लाखांनायनि उनावनो जोङो गामियाव बयनिबो न'खर न'खर थांनानै मान लालायनो ओंखारलांनाय जायो आरो ज' ज'। बे हाबाफारि बायदियै मोनफ्रोमबो न खरखौ नागारनाय जाया गासैबो न'खरावनो हाबै हाबै गंफ्रोमबो न'खरावनो बिदिनो माइरं दं बायदिसिना मागिनायजों लोगोसे बिसोरनो न'खराव मान होनाय बिसोरजों सनमान लानाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थायो। बेयावहाय थांनानै जे न'खराव थांगोन बे न'खराव रंजानानै फैयो मेथाइ रोजाबनानै खाम, सिफुं, बिदिनो जथा, जाबख्रिं, सेर जा बायदिसिना लानानै गोदोनि बैसागु मेथाइफोरखौ खननानै बाव रंजानानै फैनाय जायो आरो मोनफ्रबो न'खराव। रंजाखांनायनि रंजानायजों लोगोसे बावहाय माइरं बा सोरनावबा मैगं थायगं बायदिसिना लानानै फैयो बा सोरबा बा गरफा गरनै रांबो हरो बे रांफोरखौ लानानै फैयो आरो मोनफ्रोम न'खरनिफ्राय आरो माइरंफोरखौ। लास्ट आवहाय नोंथाङा होननाय बादिनो जोबथारनाय बैसागु जोबथारनाय दिन हालागै बेफोरखौहाय ज' खालाम जोंनिजों ओरैनो ज' ओंखाम जानाय बायदि बबेबा मोनसे रायजोनि जायगायाव बा बबेबा फोथाराव बा दै सेरावहाय रायजोयैनो ओंखाम जाहैनाय जायो लावखार ओं लावखार ओंखाम जानाय बायदि आरो बेबायदिनो फालिनाय जायो। फ्राय सप्ता खनसे बा स्नि दानसिमहालागै बे बैसागु फोरबोखौ बिदियैनो फालिबोबाय थायो। ओ बिदिनो दैदेन बिदिनो जालाङो आरो। मोसानाय, दामनाय, देनाय ओ लास्ट माहालागै मानि बिदिनो बैसां सालि लुलायलायनानै नोंथा ङा होननाय बायदि प्रग्रामबो खालामनाय जायो हाबाफारिफोर ओ बेवहाय गिदिर गिदिर माखासे सिंगारफोरखौ बा ओनसोलावनो थानाय माखा से गोरों गोरा सुबुंफोरखौ लिंहरनानै गोबां बाथ्रानि सायावहाय सावरायनाय आरो बादायलायनाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौबो लानाय जायो आरो। आरो रंजानायाव गोबां रोखोमनि ओ रं बा गाबफोरनि दख'ना बायदिसिना गाननानै हिनजावसा हिनजाव माहारि बा सिख्ला सेंग्रा बोराय बुरै गासैबो गोदान गोदान गाननानै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो हौवाफ्राबो बिदिनो गामसा बायदिसिना गाननानै दामग्रा आइजें गुबैयै खामखौ लाथारनायखौ नुनो मोनो खाम हा रमुनियाम बेफोर दामग्राफोर ओमफ्राय ज था ओमफ्राय बर'नि मोनसे दामग्रा दंमोन ना बे औवाजों बानायनाया? बे थरखा बे थरखाखौ लानानै गोग्गोमैनो मेथाइ रोजाब रोजाब रंजानाय जायो आरो गामियाव। बेबाय दियैनो बे समावहाय मिथिंगानि नुथायाबोथ' बिराद समायना जायो जिहेथु गोदान बोसोराव हाबनाय लोगो लोगो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा सोमखोर फिथाइ सामथाइ थायनाय बायदिसिना बेफोरनि थाखाय रंजानायजों लोगोसे मिथिंगायाबो बिराद समायना गोजोन होफायो आरो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ बैसागु फोरबोखौ ओ फालियो आरो बेबायदिनो गाजा गोमजा बे दाथनो ज' ज' बोराइया बोराय बुरैया बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ'-गथाय गासिबो बे फोरबोआव बाहागो लाजोबो आरो रावखौबो मुगैया लासे रावखौबो हिंसा गैयालासे बयबो खौसेथि अनलायनाय आरो गोसो मोनसेयै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां जोबोरनो जोंनो बर बर' हारिनि नागारनो हायि मोनसे फोरबो बे बैसागआ आरो बैसागआ बिदिनो राव सोरबा हिंसा हिसा दंब्लाबो बे गारनानै ज रंजानायखौ जों नुयो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ सोरबा सोरनिबा सायावहाय दुखु मोननाय माबा माबि दङब्ला बेफोर गासैबो गासैखौबो नागारनानै बेदिनखालि निमा होलायनाय बायदि जानानै बा गावजों गाव अनलाय नानै खौसेयै बे फोरबोखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नुनो मोनदों गोदोनिफ्रायनो औ। बिदिब्ला नोंथां जों बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनाया ओ जोबबायानो बि बेफोरनोमोन औ दा समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नोंथां बैसागुनि सायाव सावरायनानै नोंथांजों बिराद मोजां मोनबाय आरो गोबां सोलोंनोबो मोनबाय बिदिबा गोजोननोसै नोंथां
अ गोजोनथों नोंथां